हे औ खोनादोना
अ औ खोनाबाय खै खोनाबाय
औ एथ' गोबावनि उनाव दिनैसो मा गोसो खांदोंहाय नोंलाय
आङो दिनैसो गोसोखांदो माने आङो कलखौनो खालामनो सानबाय था खायो आरोना सम सम ओमफाय बिदिनो न थायोना आं दा बेखायनो बिराद बेस्थ' थायो बुहुद खामानि मावनाय मानाय बिदिनो माने खालामनायानो जालाय लाङा आरोना ओमफ्राय दिनै आङो एसे खामानि गैयै खामानिया माने दंमोन दहायनो थाबजोबबाय ओमफाय बेखायनो आं दा फ्रि टाइम मोननायखाय नोंनो कल खालामबाय आरो
औ औ मोजाङै दंबा
औ आंथ' दा मोजाङै दङ ओ दा नोंलाय अबेहाय दङ
आंङो नै दायो न'आवनो दं ओंखाम जाखांबाय
अ न'आवनो दंगासिनो आरोना
औ औ
अ आंबो बिदिनो न'आवनो दंथ'गासिनो दासान्दै ओमफ्राय न'आवलाय मा खालामगासिनो नोंलाय दालाय
आङो न'आव बेबायदिनो न'नि खामानि मावो ओमफ्राय फिसा फेनला माबा माबि आइडिया सानलाबाय थादों माथो फरायजोबनायनि उनाव माथो खालामबावनो साननानै ओरैनो थाबाय थाबाबो मोजां नङा गावनि आखाइ खरस माबा माबि बहननो साननानै मा बा माबि सानदां आं नोंनो फन खालामनो सानखादोंमोन औ औ औ माने आङो साननाया मा आङो माने जि नोंखौ आरो सासे लोगोफोर लाबावनानै माबा मोनसे आइदिया सानदों आ रो ना नोंसोर गोसो जायोबा सापर्ट खालामोबा माने आं मोनसे हेन्दलुम खुलिनो सानदों आरोना औ आं नोंखौ लानो नागिरनायनि साननाया मा माने नोङो माबा। नालाय ओ दानाय लुनायजों नोंहा एसे सोमोन्दो दं नालाय बेखायनोथ' आगरफोरा नोंनाव कालेकसन दङ। आरो। ओ ओरैनो थास्लायस साय आरो जोज
औ औ मोजांसो मोजांसो आ जोङो मानसिफोर बुरजा लानानैबो बे खामानिखौ मावनो हागोन आरो ना।
बांद्राय बुरजाथ' लाया जों मेन मेन साथामसो लानोसै थानोसै ओं जों मइेन जागोन आरो ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो गंनैसो औ औ गंनैसो बिदिनो मोननैसो खुन्थियाजोंनो जागायनानै जोंनि बे मा हेन्दन्दलुमखौ जागायनोसै। सान्दों आरो आङो
उम उम उम
गामसा दख'ना उनाव नांगौबा लासेनो बारायलांगोन आरो जोङो औ ओमफ्राय आंना साननाया मा?
उम उम हालांगोन दे।
औ आंना साननाया मा माने गोजाम आगरफोरखौ बुथुमफिननानै जोङो दायो। दाफिननांगौ आरो। माने प्रिजार्भ खालामनाय आरो नङाबा बिसोर गोमालांगोन नालाय औ आथ' मिथिगौ नोंनाव आगरनि कालेक्ट
औ औ औ औ दानदा दोनखादों आङो हायो दाबोथ' ओं दाबो आगरफोरखौ मोनबानो मेलला दाननानै दोनफिन नो हायो आरो ना। बिदिनो नोंबो जेनेबा खालेक्ट स खालामनानै हरनो हागोन आंनो। ओमफ्राय आं बेख नो थिखोनानै दोन हागोन आरो।
हरनो हागोन माने जोङो एसे खस्थ' खालामनांगोन।
उम ज' लोगो हमलायनांगोन ना नोंजो
औ नोंसिनि गामियावबो सोरबा जि गोदोनिफ्रायनो दाग्रा जेनेबा जिफोर दंबा आगरफोरखौ नायनानै लांफानानै द्राफ ग्राफआव दाननांगोन आरो आरो जोंथिंबो आं मिथिनायाव दङ आनैमोन गोदोनि आबैमोन बेस सोरो थैलाङाखै। बिसोर दायोमोन बिसोरनाव बिराद माने बुरजा आग माबा दं आरो दानाय लुनाय दङ बेफोरखौ जोङो औ औ दङ बिसोरथ' जिखौथ' जोंनो हरनाय नङा नालाय जोङो फट' खेबनानै लाबोनांगोन। नङाबा ग्राफआव दानना लाबोनांगोन।
औ जायो मोजां आइदियायानो औ मोजां आइदियायानो दा ओरै जेनेबा जोङो एजों लोगोसे रोंबायबो आरो बेजों लोगोसे जों फैसाबो खामायनो हाबाय
औ औ आं बेखौनो सान दों आरो माने जों खामायबायबो ओमफ्राय माखासे जायफ्रा आइजोफ्रा सान्दुं अखायाव सिजानानै खामला मावनांगौ जायो बिसोरबायदि मानसिया न' सिङाव थानानैनो जेनेबा दानानै फैसा खामायनो हागोन आरो जोंनिबो लाब बिसोरनिबो लाब आरो आं साननाया
ओ आरो लासैनो जोङो जेनेबा इन्दिनिखौबो दानो हागोन आरो ना इन्दिनिफ्राय दानो हाबाथ' बिराद मोजां औ औ दानाय खस्थ'आथ' बिदि एखेयानो ओमफ्राय नाथाय बेहाय फैसाया बांसिन थां खालायबाय आरो
एखायनोथन जों लासैनो गिदिर मोनसे हेन्दलुम बानायगोन आरो जेराव गासैखौबो मोनगोन गामसा दख'ना फास्रा उल्ट दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ मोनजोबनाय खालामगोन आरोना
उम बिराद मोजां आइदियाखौनो गोसखांबाय दे ङो
औ आनफ्राय दा जोंनो दा जों एसे एसे माबागोरनानै जोंनो खस्थ' खालामनानै मावगोर नोसै ओनफ्राय उनावहाय जों बेखौ फेदेरलांनो नाज जाबाय थानसै आरोना आरो बेबायदिनो जोङो उनाव माने अबबा बाजारफोराव बा दखानजों कनटेक्ट खालामनानै जोंनि दोहुननाय जि जोमफोरखौ फान्नायनि राहाबो लागोन आरो
औ फाननो औ खालामनो हागोनथ' आरो जोङो नङाब बा आरो जोंखौ मिथिजोबनायबो नङा
औ औ आरो जोङो से जेरै ससियेल मिड डियावबो जों जे बेबायदि दानाय लुनायखौ दिहुनदों बेफोरखौ जोङो नागारना हो गोन गोनां जायोबा जोंखो औ औ जायफ्रा फसायदोंबा बा गोनां जादोंबा जों बिसोरनो पार्सेल खालाम नानैबो हरगोन आरोना आं बेबायदि सानबाय
औ खालामनो हागोन दे बिदिब्ला जोङो एसे थाबखौनो खालामनांगोन आरोना
औ नोंसिनि सापर्ट नांगोन आरो आंनो
औ ओ सापर्टआवथ' दंखायो दे एकदमबारे जायखाया लोगो हमलायगोन बिदिबा ना आ
औ औ इदिनो आगरफोरखौ बुथुमसै आगरफोरा
खोनाया द